अ नोंथांङा खोनादों ना आंनि माथोखौ?
अ लासै फैदों नोंना आवासा र'!
ए,, दालाय नोंथां मोजां खोनादोंंबा ना।?
औ दा मोजां खोनाबाय।
नोंथाङालाय दा माथो खालामदोंनो?
आंथ' दा ओरैनो दासो बल गेलेनानै फैदोंमोन माने भलिबल!
ह ह ह लामायाव आरे ना? औ! नोंथां माने मा होनो ओंखामफोरबो जाखांबाय नामा?
ओंखामथ' जायाखै नै मेंनानै आराम खाालामदों माने दसे।
आ,, माने बल गेलेखांनानै माने दुगैखांनानै माने नोंथांङा दसे समनि,, फैथ'दों माने'ना?
औ औ!
औ माने आं नोंथाङा दसे फ्रिबालाय आं नोंथांनाव मोनसे बाथ्रासो सोंनो सानदोंमोन आरो
आतसा औ सोंजागोन दे
नोंथाङा फ्रिबालाय माने आं सोंनोसै होमबा नोंथांनाव
औ
नोंथां माने आंनि सोंनायानोथ' बिदिनो माने मा होनो नोंथाङा एसे गोदो गोदायनि बाथ्राफोर बा मोनसे सल'बाथा बिदि आंनि सिगाङाव एसे सम दंबा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ औ आ फोरमायनो आं हानायखिनिखौ फोरमायनो माने आं जि फोरमायगोन बे एसे मिनिंफुल जागोन आरो माने
औ
औ
होनबाथ' आं आंनाव दा गोसो गोआव जि दं आंखौ फोरमायनो बिथांनिसिम
औ औ
माने मोनसे मोनसे समनि आरोना
औ
सानै मानसि
औ
बिसोर माने जाग्रा जाग्रा मुवानि थाखाय एसे माबा जादों आरोना माने जाग्रा इदि आरो आं साननाया माने बिसोर सानैया बिदा फंबाय आरो
औ
हाय मोनसे जाग्रा मुवानि थाखाय सानैजों एसे दावराव जादों माने सोर बांसिन जानो एसे सोरनवबा बांसिन थांदों नालाय। सोरनावबा खम थांदों नालाय बिदि जागोन होननानै सानो जों माने बुरजासिन जानो नागिरदों आरो दै।
औ औ।
ओमफ्रायहाय बेयावहाय दा बिसोरखौ जा बिसोरखौ बिदि नांलायबाय थानाय नुनायखाय
औ
माने लामाजों सासे मानसि थांबाय थानायावहाय बिसोरखौ नुनानै गेजेराव लाखिनानै माने इसोरखौनो लाखिनानै नोंसोर बुङो आरो। मिथिगौ उम नोंसोर मानि थाखाय ओ दावराव जादों बा मानि थाखाय नांजलायदों बेफोरबायदि खोथा आरो।
औ।
ओमफ्रायहाय दा बै सासे मानसियाहाय बिदि सोंनायखाय दायोसो बुंबाय जोङो नैबे जाग्रा मुवाखौ रानलायनानै जानो रोङाखै फै एबा जों सानैजों मिलायलायाखै खोथाया बेनि थाखायनो जोङो दावराव जादों होननानै फोरमायबाय आरो इसोर सानैया सानैया। दाथ' बेनि उनाव फैनायनि मानसिया लामानि मानसिया एसे माने गावनि गावनि बुदि बाहायनो सानबाय आरो एसेखौ नुनानै एसे जाम्बा बा सानैजोंनो राननानै जालायनो रोङाखै एबा सानैजों बि मिलायलाया होननानै एसे बिखौ एसे माबानानै खोथायाव फानदेनानै माने गावसोर ओ गावसोरखौनो गाव माने इसेनिफ्राय एसे बे जाग्रा मुवाखौ जाफिनो जानो माने बिसोरखौ इदिनो औ बिदि माने खोथायावहाय फासायनो नागिरदों आरो फान्दायनो दा बे गोसो सिंआव इदि साननानै थादों नालाय दा बे खोथा बुंबाय आरो गेजेरावनो नोंसोर सानैआनो इदि दावराव जानाङा आं सानैखौबो मिलायना नानै होगोनदे होननानै बियो बुङो आरो। बिनि गेजेराव बिसोर सानैयाबो माने गेजेरनि मानसिखौ एसे मोजां साननानै माने फोथायनानै बेखौनो नोंनो बाहाग खालामनानै होदो दे खावसे खावसे समान समान होननानै बुंबाय आरो दै ओम बाय बे मानसिया दाना मोनसेखौ बाहाग खालायनायावनो आरोना मोनसेखौहाय एसे फिसा मोनसेखौ एसे गिदिर खालायनानै होबाय दानाथ' ओमफाय इसोरबो नुबाय। ओमफ्राय बे जों नुनानैथ' बे मिलायनाय नङा होननानै बिदि बे इ मोनसेया गिदिर इ मोनसेया फिसा होननानै बुंबाय नालाय दा बे बेहाय बे मानसियानो बुंफैनायाव आंना एसे बुरजि जादों आं एसे गिदिरसिन जानायनिफ्राय एसे खम खालायनि होनानै बे खम खालायनानै एसेखौहाय गाव होमबा आं बे एसे आग्लायनायखौ जानि जानोसै ओमबा होननानै इयो बुंबाय। दाना बे बेयो गिदिरसिननिफ्राय एसे गिदिर माने समान बोखाबाय आरो ओमफाय बेखौ खावसेखौ गाव जाबाय खावसेखौ दोनफिनबाय माने इयो बे खावसेखौ दोनफिननायाव दानाथ' मोनसेया इसे फिसासिन जालायो बै मोनसेया मोनसेया एसे गिदिर थालायबाय दा बेयावबो बे इसे नुनानै दाबो जायाखै बुंबा आतसा आतसा दाबो जायाखै होननानै माने बे मोनसेनिखौबो गिदिरसिनलाय फिसासिनलाय खावनै खालायलायबाय दा बै खावनै खालायनायनिफ्राय खावसे गाव जालायबाय बिदिनो बुंनानै खोथा बुंनानै इबो जायासै इखौ बो आं जानोसै होननानै दाना बेयावहाय बिदिनो खेबनै खेबथाम रिपित जानानै लासाव गैलिया माने सानैखौबो थ'गायबाय दाथ' गैलिया माने गावसोर दा सानैजों मा बुंनाय माने ओ बुस्थुआनो माने जाग्रा मुवायानो गैला माने इदि बाग खालाय खालायनो दा आं होननाया बेनो जाहैदों जे नोंसोर सानैया माने ओ सानैजों नांज्लायबाबो बा सानैजों मिलाय मिलायाबाबो सानैजों मिलायनो सेस्था खालामनानैसो नोंसोर सानैजों मिलायलायनांगौ आरो। आसा खालायै खालायनानै सानैजोंनो मिलायनांगौ माने बेवहाय गेजेरनि मानसि लाबो नाङा माने गेजेरनि ला मानसि लाबोबा इदिनो
इदिनो राननाय बा खोथाफोराव मिलायलाया जायो आरो। दा बे आंनि बेयावनो माने जोङो सोरजोंबा जुदि खोथाफोर मिलायाखैैबा सानैजों खोथाफोर मिलायाखैबा माने घुुन एकसा माने गेजेराव लाबोनाया मानो होनबा खोथाया एसे गाज्रि जायो माने सानैनि साननाय बा सानैजों बुजाले बुजिलायोबाथ' मोजां। माने बेलेग गुबुन फोराथ' बे खोथाया माने बिदिनो जाया माने आं दा नों थांनि सायाव बेखौनो गुसुं माने फोरमायनाय जाबाय आरो। सल'बाथा बायदिखौ
औ
ओमफ्राय ना नोंथाङा नोंथाङाबो आंनो एसे गावनि रोंनाय खिनिनिफ्राय आंनोबो फोरमायनो हाफिनगोन नामा एसे फंनैसो बाथ्रा?
अ नोंथाङा नोंथाङाथ' गावनि गोसोनि बाथ्रा बा गोदो गोदायनि सल' बाथाखौ आं सिगाङाव फोरमायहनो थाखाय बुहुत मोजां ओ आंबो माने एसे बुजिनो मोनदों आंनावबो आंनाव आंनावबो बांद्राय माने नलेज गैया बिदिनो सल'बाथानि नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
आंनाव माने बांद्राय नलेज गैया आंबो जे हायो ओरैनो सलायबाथाय एसे फोरमायनानै होगोन आरो। नोंनि सिगाङाव औ। गोदो माने आबै आबौआ बुंलांदोंमोन माने एन्जर आरो मावजि
औ
माने औ न'नि मानसि गैयाबानो मावजिया जानो नागिरो एन्ज एन्जरखौ हाय आरो ओं न'नि मानसि गैयाबानो एन्जरखौ जानो नायगिरो। दानाबा सानसेखालि समावहाय बिदिनो। न'खरनि मानसियाबो गैया। ओं न'खरनि मानसिया गैया दानाबा जानो नागिरबाय थिगसे होसोबाय। मावजिआ एन्जरखौहाय होसो थिं होसो थिं होसो थिं आधा घन्टासो होसोबाय मोनाखै। ओरै हाबलाय ओरै हाबदों बेयो ओ एन्जरा दाना मालिक मालिकआ ग्रोब सफैफ्लांबाय सफैफ्लांनानै दानाबा मावजिखौ थिगसे बुबाय। नोंनि फंबायखौ नोंसोर सानैजों फंबाय बायदिसो औ औ फंबाय बिदा बायदिसो नोंसोर सानैया मानो एथबां बिदि एखौहाय जानो नागिर थ मानो दुसमन होननानै दानाबा थाबाय बियो सानसेखालि ओमफ्राय ओ दैबाना बिराद गिदिर देरबाय। दे-देरनाय समाव द ओं देरनाय समाव दानाबा न'स' लोमजोब्बाय मालिका आला दा एन्जरा आलादा- जेनाबा
दानाबा एन्जरा मानबाय मानबाय मानबाय दानाबा मावजिनि खाथियाव मोनहैबाय।
औ
औ मोनहैनानै दानाबा एसे गाखोलांबाय आरो दंफां सायाव गाखोलांबाय सानैजों बिदा फंबाय बायदि नालाय गाखोलांबाय गाखोलांबाय गाखो लांबाय दाना बा दंफांआ एसे गेस्रेम बा गोरान मोना आरो औ दानाबा। गाखोलांनानै दानाबा मावजिया बे दं गोरान दंफाङाव गानानै बायबाय आरो बायबाय। औ दानाबा। जेने थेने एन्जराइखौ बासायबाय आरो
ए।
औ औ औ औ मावउजि औ मावउजिखौ एन्जरआ बासायबाय आरो।
अ।
औ बासायनानै दानाबा जेने थेने बिदिनो हाबाय आरो थिखनो। हाबाय आरो मावजिखौहाय। औ दानाबा बे दिननिफ्रायनो एसे सानै माने नांलायाबो खमलायलाबो माने बिदा फंबाय बायदि माने गावनि मोनबाबो दानाबा एनजरनोसो होफैयो। औ माने बेनोमोन आरो। एनजर आरो मावजिनि खाहानिया ब रोङाबाबो रोंबाबो एसे एनै नोंथांनि सिगांयाव आं बुजायना होबाय।
आतसा औ माने बिदिनो आरो न' न' मोनसेयाव थानानै माने सानैजों मिलाय लायनानै दा। हेल्प खालामलायबाय आरो सहाय खालामाय लायबाय आरो खस्थ' माबा मोनसे प्रब्लेमनिफ्रायबाबो मानिफ्रायबाबो आरो बिथांनि उनावबो आं एसे मोजाङै मोनदों मानो होनबा नोंथाङा दा सानै माबा न'खर मोनसेनि माने थानाय एन्जर आरो मावजिनि जि गोरोब लायनाय खोथाखौ सहाय खालामनायनि खोथाखौ खोनानानै एसे मोजां मोनो खाहानिखौ नङा नोंथांआबोथ' आं बहुत मोजां मोनबाय दा आंहाबो सम जाबाय। होमबा बिसिमावनो दोनथ'नोसै खोमा।
औ औ दे नोंथांनाबो
औ दे।
दानबाय।